औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना?
औ नोंथां ओरैनो दङ।
ना नोंथां जोंनि सावरायनाय आयदायाव जोङो जेन'बा आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै आह दान्दिसे सावरायदिनि नङा होमबा नोंथां?
औ औ दे नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय जागायनोसै खोमा ना?
औ जायो दे नोंथां। ओ गेब्रेंनाय होननानै बुंब्लाथ' जोङो माने गाज्रि जानाय बा माबा मोनसे गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
आथिखालाव जों नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि माने आ आबहावायाव थानाय जेरै जोङो ओ हा दै माने बार ओ गोबां बेफोरबायदिनो ओ माखासे बेफोर बिथिंङावहाय जोङो गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो। ओ दायो आङो जेनेबा जोंनि सुबुं माहारिया जायनोखि जोङो दंफां लाइफां दानफायनानै जेरैबायदि ओ माने आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे दुंथाइया माने जोंना बांबोगासिनो दङ नङा होमबा? माने ओ सान दुङोब्ला ओरैबायदि थानो हायै बायदि सान्दुंङा दुङो आरो अखा हायोब्ला ओरैबायदि हायो नांनायनि बारा अखाया हा हा हानो हमो आरो आथिखालावहाय आरो जोंहा गोबांथार माखासे दैबानाफोरबो जानानै दालां फोर बायनाय बा गामिफोराव लोमसावनाय आबाद फोथारावहाय लोमसावनानै गोबांथार माने ओ खहा खालामनायखौ जोंङो नुबोगासिनो दङ आरो बेफोरो माने जोंहा जों गासै सुबुं माहारिनि मावनायनिनो मोनफा मोनफा फिथाइ होननानै आं सानो नोंथां।
औ
जोंहा गोबांथार माने जोंनि सुबुं माहारिया गाव गावनि नांग गौखौ सुफुंनो थाखाय जों मिथिंगानिफ्राय माखासे दंफां लाइफां फोरखौ दानफायनानै गाव गावनि आंखालखौ सुफुङो नङा होमबा? ओ औ जेरैबायदि जोङो ओ दंफां लाइफांफोरखौ जों गोबांथार दानफायनायनि जाउन आव दानफायखांनायनि उनाव जोङो फिन मान दंफांफोरखौ गायफिननो गायफिनांगौ। होननानै जोंनि सुबुं माहारिया मालाबाबो माने सानफेरा आरो आरो बेखौ जुदि खायफाया जुदि गायनानै दोनोब्लाबो ओ बेखौ माने जोथोन लाया आरो जायनि जाउनाव बेखौ गायनानै दोननायनि उनाव बेयाव दै नांगौ ना हासार नांगौ बेफोर खौ नांगौ बिबांनि मोनैनि जाउनाव माने बै दंफां गायनानै दोननायाबो माने थैलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ बिनि थाखायनो माने जोंहा गोबांथार ओ जोंनि सुबुं माहारिनिल' नङा गासै ओ आबहावायाव थांनानै थानाय जिउ जिबिफोरनिनो गोबांथार माने खहा ला बोनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो।
औ औ
जों मिथियो। जोंहा माने दंफां लाइफांजों ओ सुबुं माहारिया एंगारनो हायै सोमोनदो दं। दङ होननानै बुंनो हायो जोङो जेरै जों दंफां लाइफाङा हगारनाय जाखिनि अक्सिजेन गेस बेखौसो जों सुबुं माहारिया हां लानानै थांनानै थायो नङा होमबा? ओ थिक बेबाय दिनो जों हगारनाय जाय कार्बन अक्साइद गेस बेखौ मान लानानै हा दंफाङा आदार बानायनानै बे थांनानै थायो आरो बेबादिनो ओ मोनसेया गुबुन मोन सेनि सायाव सोनारनानै थायो जेरै मानसि माहारि मानसि माहारिनि सायावहाय जिब जुनारा सोनारनानै थायो आरो बे जिब जुनारा गावनिफ्राय फिसासिन जेनेबा दावमा दाावसानि सायाव सोनारनानै थायो नङा होमबा?
औ औ नोंगौ औ
औ बेबायदिनो माने सोनारलायनानै थायो आरो मिथिंगायाव थानाय आबहावायाव थानाय जिउ जिबिफोराहाय ओ दायो जों जोंहा गोबांथार माने खरान होनाय अखा खम हानायनि जाउनाव ओ जोंहा माखासे माखासे दुब्लि फोथाराव थानाय। ओ जाखिनि गांसो हारिनि लाइफांफोर बेफोर जेब्ला रज'वा अब्ला जोंहा माने जिब जुनारा थांनानै थानो गोबां माने खस्थ' जायो आरो जेराव बिसोरो। गांसो जानानैसो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औऔ
औ बेबायदिनो माने गोबांथार जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला। खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जे आबहावा गेब्लेनाय होनोब्ला जोङो। बावैसो नोंथाङा जेसेबांखिनि फोरमायदों जे जोंनि ओ जिबियारि थादोरसा आरो जिबियारि नङि थादेरसानि बेले बेजे एबा गोरोबलायो एबा बिसोरनि गेजेराव माखासे खहा सोमजिलायनायखौनो जोङो आबहावा गोब्रेंनाय होना बुङो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि जाहोग्राखौबो नोंथाङा फोरमायबाय बिनि फेक्टरसखौ जेन'बा सुबुं माहारिया बैयावनो दङ बेनिफ्राय जोंना मोनसे मिथिंगायारि जाहोग्राना नोंथां औ। मिथिंगायारि जाहोग्रा होनोब्लाथ' नोंथां जेरैहाय जोङो बांग्रि मावनायखौ मोननो हायो। अर्गें बेेरफु सारनाय दैबाना जानाय। आरो लोगोसेयैनो गोबां बायदि बायदि फिसा गिदिर जाहोग्राफोर बेफोर आरो जेनेबा ना नोंथां औ। बेनि अनगायैबो जेरैहाय सुबुं सुबुंनि मावथायावथ' जोंना जोबख' हायै दंङ जायखौ जोङो। बुंनानै फोजोबनो हाया थ' बेखौ औ बेखौ बिथा खालामनानै जोङो जेन'बा माखासे फारिलाइ खालामनो हायो जेरैहाय सोदोब गेब्रें होनाय
औ
होनाय बार गेबं होनय आरो। गोबां बायदि बायदि आरो जेनेबा ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा बावैसो फोरमायदोंमोन जे जेन'बा जिउआारिफोरा सासेया सासेनि सायाव सोनारनानै थायो जायखौ जोङो आदार दिनज्रि होननानै बुङो ना? नङा होमबा नोंथां औ। बे आदार जन्ज्रिया जेन'बा बायस फोयोब्ला। जोंना मोनसे सोर थाथाय बिखान्थिया माने खख्ला जायो। खंख्ला जायो आरो जायनि जाहोनावहाय जोंनि आबहावानि जि सोर थाथाय बिखान्थि एबा जोंनि आबहावायाव सोमजिहोनाय जिउआारिफोरजों जि जिउ वारि गैयिफोरनि जि सोरथाथाय बिखान्थि बे बायस'नानै माने सोमोन्दोआ जोंना ओंथि गैयि जालाङो आरो लोगोसेयावनो बेवहायनो जोंना आबहावा गेब्रेंनाया जागायजेनो होननानै आं स सानो आरो ना।
औ औ थारैनो नोंथां।
औ थ' बेफोरनि अनगायैबो जोङो बे आं बावैसो फोरमायलांनाय जेनेबा आबहावा गेब्रंनायनि सोमोन्दै सावरायनानै। थाङोब्ला जोङो गुबैयै मोनो। सोदोब गेब्रेंनायनि सोमोन्दै सावरायोब्ला जेनेबा माबोरै सोदोबफ्रा गेब्रेङो । होननानै बुङोब्ला नोंथां। जों बाहायनाय जेनेबा सुबुं माहारिया बाहायनाय मटर गारि हान्था मेला बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर कलकारखाना दारिमिनसालि एबा बायदि रोखोमनि जन्थि एबा गोनोखोआरि मुवा बेसाद जाय माने नांनायनिफ्राय बांद्राय जुदि सोदोब दिहुनोब्ला बे जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय ओनसोलफोरावहाय माने गेबेेंनाय लाबोयो आरो जेनेबा सोदोबनि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जाय सोदोब गेब्लेनाया जोंनि सुबुंखौ मेन्टेलि एबा मेलेमारियै सानस्रियै जोंखौ जोबोद दुरबल आरो नोरजिया खालामो जों बेफोरबायदि गेबेेंनायाव थाबाय थायोब्ला जोंनि देहा सोलेरा माने साइड फेक गोग्लैयो आरो नोंथांना होमबा गाज्रि गोहोम गोग्लैयो स औ बेफोरखौ जोङो जेन'बा फोजोबनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि गाबग्रा एबा गोनोखोआरि ज दामग्रा दुग्रा बेखौ जोङो माने सम लानानै एबा एसे जानगार सुबुं थानाय जायगानिफ्राय एसे जानगार जायगा। जाय जोङो बाहायनांगौ एबा फाथिनांगौ आरो लोगोसेयैनो जोङो। सारि माने सोरगिदिं बिफां लाइफां गोजौ गोजौ गायनांगौ आरो जाय सोदोबखौ एसे लाखियो नों नङा होनोमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
बिनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो बार गेबेंनायनि सोमोन्दै सावरायोब्ला जों जेरैहाय नोंथाङाबो बुंदों जेन'बा दे बार गेब्रिंनायनि बा आबहावा गेब्रेंनायावनो मा माबोरै बोरै जायो थ' बेयावनो। ओ बार गेब्रेंनायखौ नायोब्लाथ' जों गुबै मोनो जे सुबुंङा आथिखालाव गोबां बेग्रेंथाइ खामुवा बाहायो जाय बे गेंथायाइ खामुवाया माने गिथावना माखासे गेसफोर दिहुनो जेरैहाय सालफार डायअक्साइड नाय हाइट्रजेन डाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड आरो लोगो सेनो कार्बन डाइ अक्साइदआथ' दंखायोआनोसै गोबां बि बिबांनि बिसक्त' गेस जायफोरा बेफोर गेसफोरा माने फारियै दिनै एसे गाबोन एसे बांबोयै बांबोयै बांबोनानै जेब्ला जोंनि सोरगिदिं ओनसोलखौनो साग्लोबजोबनानै लायो अब्लानो जों बेखौ बारनि जोंनि बारनि गेब्रेंनाय होननानै बुङो नङा होमबोला नोंथां ओ जायनि जाउनाव ओ जोंना मा सोमजिदों बुहुमनां दुग्लाबनाय बेलवारमिं दिनै एसे गाबोन एसे आथिखालाव जे सोलिफु जाथाय गोबां गुबुन गुबुन हादरफोरावबो जों बिनि गोहोमखौ नुनो मोनो लोगोसेयैनो जोंनि गावनि ओनसोलावनो जों नुनो मोनो गोदो जेसेबांखिनि दुंथायाइनि गरम जायोमोन आथिखालाव गोबां बांबाय बा डिग्रि जि डिग्रि सेलसियास गाहाम गाहाम बांनो हमबाय नांगौ समाव अखा हालिया बिफां लाइफांखौ माने जोङो अरनबारि सावग्लाबनानै फोजोबस्रांबाय एबा बायदि रोखोमनि हाबा हुखायाव बाहायबाय थ' बायदि बायदि जाहोनफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथ
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोर जाहोनफोरा माने ओ जों जोबनो गैयै खहा लाबोदों होननानै आं बुंगोन मानो होनना बुङोब्ला बेफोर खहानि थाखायनो दिनैनि सुबुंनि जिउ खांनाय जि थामिन एबा सुबुंनि मान थाखो बेखौ गोजौ थाखोआव लाबोदोंबा बो माने फिन बिनि गाज्रि गोहोमासो बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो
मानो दिनैनि सुबुं माहारिया ओ फिन बेफोर जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय माने गोबां बायदि रोखोमनि ओ हाबा मावफिननो लादों आरो जेन'बा ना
औ औ
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो फ्राय बेबायदि गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो जानांगौ नोंथां ना
औ नंगौ नोंथां दाथ' जोंनि गासै ओ बुहुमावनो जेरैबायदि गारि मथरनि बाहायनाय दारिमिनफोरनि दारिमिनफोर गायसननाय आरो गोबां टार बेफोरबायदिनो रासायनारि हासार होनानै फसल दिरुननाय बेफोर गासैबो दायो ओनसोलावनो माने गोसारबाय जिहेथु ओ आं सानो जे गासैबो ओनसोलावनो बेफोर गेब्रेंथाया गोबांद्राय नङाबाबो एसे एसे जेरावबो जाबाय होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ
रायलायगौ मानि बांगौ नोंथां नङा होमबा
औ औ समाबो जाबाय औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ औ दे नोंथां दे औ